हेलौ नोंथां खोनादों ना औ। इसे रायलायनो हागौ ना नोंथांजों?
औ हागोन दे रायज्लाय जागोन।
औ दा होमबा जों मेन टपिकआव फैनोसै जोंनि टपिकआनो जाबाय बैसागु।
औ।
सागुआ जाबाय जोंनि मोनसे फोरबो नङा होमबा बर'फोरनि।
औ नंगौ नोंथां।
उम बैसागु जों बैसागु। बैसागुआ बर'फोरनिनो देर सिन फोरबो ओमफाय जों मा होनो मोनो बैसागु जेरै- बैसागुआ जोंना उम गोदोनि दिनावथ' आबै आबौमोना जोंना बैसागु मास मोनसेयानो बेफोरबायदि खुङोमोन आरोना ओमफ्राय दानि जुगाव जोङो मा बैसागु। जोंना गोबांआनो मानसिफोरा गाव गावनि समनि थाखाय गाव गाव गाव खामानि खामानियाव बेस्थ' थानायनि थाखायनो मा सात दिन फोरालागिल'। सातदिनल' खुंनायखौ नुनो मोनसै आरो ना ओमफाय। बे सात दिनावनो जोंना फार्स्ट। आवनो उम दमांसि। माहोनो मोसौ थु खैनाय मोसौ मोसौ थुखैनाय हाबा मौसौ थुैखैनाय जाग्रोयो बिनि उनावसो जों मानसि बैसागु बेफोरबायदि खुंनाय जायो ओमफाय मा होनो जोंना। दा जों आरो। गोबांङानो मा जोंना सिगां बायदि। न' न' थांना मोसानाय मानायफोरखौ जों खमनो मोनसै ओरैनो। मोनसे फोर्बो बायदि। जेनेबा उम एक थारिख बा दुइ थारिकआव मोनसे खुंनाय खुंनायखौल' नुनो मोनसै बिदिनो गेदेरफोरखौ मान होनाय बा होननाय बेखिनिखौल' नुनो मोन ल' नुनो मोनसै दा नोंथाङा बिदिनो बैसागुनि बागै एसे मिथिगो मिथियोबा फोरमायना होगोन होननानै आं सानो।
अ दे एसे ए उम थिनाय खन्द'खौ आङो बुंनोसै मा नो जोंनि बे बैसाग ओ औ जोंनि ओरै सैद दाननि लास्टनिफ्रायनो खामनाय जायो। जेरै एकतारिक खालि मोसौ ओमफाय थार्टि वान सि सैदनि लास्ट दिना मोसौ थुखैसिगोन एन फाय एकथारिक खालि ओरै गेदेरफोरखौ मान बावनाय खुलु उन्दैफोरखौ बोर होनाय बिदि खालाम जायो बेबादिनो बैसागु सात तिन फालिनो जायो आरो बे सात दिनाव ओरै उन्दै बोराय बेन्थ' गासैबो बर'नि जियि दामग्रा देग्रा गाननाय जोमनाय गामसा फोर गाननानै जेरै जोङो गामि गामि मोसायो न' न' हाब -्नानै
औ
जथा सिफुं दल लानानै गथ' गथाय बोराय बेन मा होनो? गासिबो मोसाहैनानै मागिहो आरो आरो बे मागिनानै जि माइरं जि फैसा गरनैसो मोनो बेखौ जोंना लास्ट जोबनायाव ओ स्नि थि साननि जि बैसागु मोसाखांनानै बैसागु बरायनाय टाइमाव जोङो बेब खौ ज' ज'नो गासैबो मा होनो खाना जायो आरो बे खाना जानायाव जेरै बैसागोनि नामाव जोङो सेजौनि बारा मैगं-थाइगंफोरबो बुथुमनानै बेजों लोगोसे जायो‌ जेरै- जोंनियाव जि नेसारेल मा होनो मैगं-थाइगं थायो बेफोरखौ बुथु मनानै मैगं-मैला, जेरै- फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ बुथुम बुथुमनानै बेनिनो आं मोननैसो बिदिन्थि होनिसै। मैगं-थाइगंनि जेरै-खुंखा, खायला, लेवा थालिर फस्ला, आरो बिदिनो थालिर फिथाइ, मैगं-थाइगं ओरै-खाख्रेल बैफोरनि गासैबो जि ने सारेल जाग्रा मुवाफोर बेखौ जोङो मा होनो खांनानै जायो आरो लास्ट बैसागुआव ज' ज'नो उम आंना बे खन्द'आनोमोन जे गोसो आव दङ बैसागोआव फार्सआव आरो बेयावमोन बैसागोआवनो जोङो बेखौ सात दिन फालियो आरो लास्ट जोबनायाव बहु बबेबा बबेबा गामिफ्राव मा होनो फानसनबो खुङो आरो बैसागोनि बिदायनि नामाव आरो बरायनायनि नामावबो बेबायदि बिदिनो खुङो।
औ नंगौ नोंथां बैसागु होनबा मा होनो जोंनिया जानाय लोंनायजों लोगोसे गाननाय जोमनायाबो थांफायो होमबा नोङा होमबा नोंथां? जेरै‌ जा जोंना नोंथाङा दानि होनदोंमोन जानाय लोंनाय गोखा गोख गोखै जायो होना बिदिनो जोंना मा
उम
जों मुलि जोंना जेरै मेगं गोखा गोखै माइफोरखौ मा हिसाबै जायो जोङो। जोंनि मोनसे। मुलै हिसाब बा मुलि बायदि जाया होमबा? जोंना जेनेबा जोङो बिनिफ्रायनो जोंना मा दि बैसागुनि सातदि सात थारिखाव जोंना मा सात गो-गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खांनानै माने संनानै जानाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंना मोसानाय होनबा जोंना बर' हिनजावफोराबो जेरै दखना जोंनि ट्रेडिसनेल द्रेसानो जाहैबाय द दखना गोमो बेफोर दखना गो गस्ला गो जा बेफोरदि गान्नानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। जेरै आरो हौ-हौवासा फोराबो जोंना गामसा आर'नाइ बिदि खानानै मोसायो लोगोसे जोंना खाम सिफुं बिदिनो खुगा मेथाइ खननानै जोङो इदि मोसानायखौ नुनो मोनो आ रोना नोङा होनबा नोथां? जेरै बैसागुबा जोंना बर'फोरनि जेरै जेरै खायसे खायसे जोंना बैसागनि से थारिखफोराव जोंना फुजा होनायखौ न' न'आव फुजा होनाय इफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। जेरै गोदोनि दिनावथ' जोङो जोंनि आबै आबौमोनाथ' जेनेबा जेरै जोंना फुजा होखांनानैसो इदिनो मोस मोसानाय न' न' थांनानैबो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननानै मोसानायखो रंजा बाजायै बिदि मोसानायखो जों बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्ला मोसा
औ नुयो ओं दानाबो बेबायदिनो जानो हमबाय गोदोआव जेरै आबौ आबौमोना खुवा मेथाइ खननानै मोसायोमोन ज ज दल लानानै मोसायोमोन आथिखालनि मुगायाव आरो दा मदार्न जुगाव दाना केसेट एबा देगजोंसो मोसानायखौ बांसिन जों नुनो मोनदों। जेरैहाय गोदो जेरै मोसायो बे फोरोर मा लासै ला सै गोमालांनो मुगासिनो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा बेबायदिनो बर'फोर नि जि दामनाय देनाय बे खौ जोङो सिगाङाव जेरैहाय आबौ आबौ आबौ आबैमोना जेरै खालामलांदोंमोन बेबायदि खालामबा मोजां सानो आरो। दा दानियाथ' बांसिन दा मदार्न जुग जा हैबाय ना लाय हि गाम दामनाय देनाय केसेट बक्स बैफोरजोंसो बांसिन सोनारो। औ
गोबाङानो जों दा गोदोनि बायदि गोदोनि बेखौ नुनो बहुद खम नुसै आरोना। जेरै सल' खननायो लोगोसे मोसानायफोरखौबो सिगना जेरै आबौ खेराइ सिस्टेमनि बायदि मोसायोमोन। सल' मेथाइ होननाय मेथाइस सल' मथाइफ्राबो गोदोनिया खाम सि सुबुंफोरजोंनो बेसेबा मिलौहादाब मिलौहाब सल' खननानै मोसानायखौ जों खोनानो मोनोमोन। आबै आबौ मोना खोन्थानाय बायदि होनबा आरोना। दा जोङो बे मदार्न जुगाव बेफोरबायदिखौ मा। बहुद खम मुस। ओै खमसै माने नुनोनो नुनोनो नुनोनो मोनला बायदि आर ना।
औ दानाथ' बांसिन जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय दख खना गामसा बेफोरखौ बांसिन नुनो थांला। जेरै मोसानो थांबाबो। बे मोसासिगोन। सेट ज मोसागोन बेयाव लंपेन्ट गानगोन जुथा गानगोन जेरै बरफोरनि। आरनाइ गस्ला बे फोरखौ बांसिन बावगलांनो हमबाय। भाय दानि जि मरदारान जुगनि। सेंग्राफोर उन्द-उन्दै गथफोर बेफोरो मा सिगां जेरै आबौ आबैमोना। दखना। हना। गामसा आरनाइ गस्ला बैफोर गाननानै गोदोनायाव आरनाइ लानानै मोसायोमोन बफोरनि सोलाय दा बांसिन मा होनो लंपेन्ट। गस्लाफोर गाननानैसो। बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
बेबायदिनो सिगांनि। जेरै आबौ आबौमोननि जि।
औ।
दंमोन जेरै मोसै। बेयोमोन जे स्लकनो बेफोर दा लासै लासै। जि गोमालांनो हमगासिनो।
औ। नंगौ नोंथां।
उम।
मानो होनबब्ला दानि मदार्न जुग। नि गथ'फोरा बेफोर गोदोनिखौ जेनेबा मोजां मोजांखौनो मोना नालाय बिनिखायनो जोंना मा। गोदोनि मोसै मसानाय मेथाइ खननाय गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बुहुत खम एबा गोमालांनाय बायदि। नुनो मोनसै आरोना दानिया मा। होमबा
दाना मा होनो गासैबो मा होनो बेबायदि मोसानो थांब्लाबो जुमाय लोंनानै फेनाय। जेराव मेराव गोगलैनानै थाबोनाय बैफोरखौसो बांसिन नुनो मोनसै। जेरै सिगां आबौ आबैमोनहा ज ज थांनानै जेरै एसे एनै लोंबाबो दाना सिगांनिफ्राय बांसिन सिन हो उन्दै -उन्दैफोरानो सेंग्रा सिख्लाफोरानो जौ जुवाजों लोंनानै बेबायदि लामा सामा उन्दुनायखौ नुनो मोनसै आरो सिगां जेरै आबौ आबैमोना बेफोरबायदि खालामलाङाखैमोन। नाथाय दानि मदार्न जुगाव बैफोरोसो दाना बांसिन नुनो मोनसिन आरो बैसागो बाबो रंजानायबाबो
जोंना बैसागुआ जानाय लोंनायजों लोगोसे गासै गासिबो गाननाय जोमनाय मोसानाय गासिबो थाफा जोबो आरा नङा ओमबानो बिथां जेरै जोंना गोदो जों मास आबै आबौमोना मास मोनसेयानो मोसाफामोमोनबा जोंनिया मा दानिया सात दिनखौनो मा जोङो सात दिनखौनो फालि मोसानायखौ नुनो मोनलि आरो खमैबाबो जोङो साननै सानथामखौल' नुनो मोनसै आरो ओरैनो बैसागो होननानै बैसागोनि नामाव जो मा सानसे ओरैनो फांसन बा ओ बैसागो बरायनाय बेफोरदि खेबसेनो लाखानानै खेबसे खुंनायखौल' जोङो बांसिनानो नुनो मोनसै। दानिया जोंना मा होमबा नोंथां समनि आंखाल समाबो जोंना जाना फैबाय नालाय दा अम दिन दा रायलायनायखौै बे खिनियावनो दोनथ थ'नाय जाबाय नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनो होननानै आसा खालामो दे होमबा नों
औ दे जायो औ नोंथां।